दाबखोन ना नोंथां? खोनादोंना।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। हेल'।
औ नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
नोंथांनि बाथ्राखौ आं रोखायै खोनानो मोनाखै?
औ नोंथां खोनाबाय दा हेल'। हेलौ। खोनादों नोंथां खोनाबाय?
नोंथाङा गावनि थानाय जायगाखौ एसे सोलायनो हायोबा मोजां जागौमोन मानो होनना बुङोबा आं नोंथांनि जेबो रावखौ क्लियारै एबा मोजाङै खोनानो मोनाखै।
औ नोंथां औ। खोनाय नोंथां? ओ नोंथाङा फन हनायनि जाहोनानो जोंहा जाबाय जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावराय नायदों नोंथाङा सम मोनो हागोन दा नोंथां? हेल'। हेल'। खोनादों ना नोंथां। हेलौ
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ
हेल'
औ नोंथां।
खोनानो थांदों
औ नोंथ नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ नंगौ नोंथ औ बेयो थार
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ नोंथां दा आं नोंथांनो बेनि बागै एसे फंनैसो सावरायनो सानदों दा गोदोनि सल'बाथा होननानै बुङोब्ला जोंहा जा गोदो गोदाय आबौ आबौनिफ्राय जों गोबां सल'बाथा खोनानो मोनोमोन जेरै मोनसे सल'बाथाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांमोनदि बे माने आबै आबौनि सल'बाथा एबा सियलनि सल'बाथा दा आं बिनि सियालनि सल'बाथानि सायावनो फंनैसो बुंनो सानदों सियालनि सल'बाथा होनना बुङोब्ला सानसेे खालिनि बाथ्रा दै जेब्ला आबै आबौ
औ
गावनि र'खा थारुन गायबाय दङमोन अब्ला मा मानैसो सियालफोरा फैनानै मा बुंखो आबौ आबौ थारुनखौ बिब्दि गाया थारुनखौ रुनानैसो गायो होननानै बुंफैबाय आरो मा बुंबावखो सियाला बुंबावनोसै जुदि थारुनखौ होननानै गायोब्ला अब्ला
औ
थाबैनो थारबा बेदर थाङो होननानै बुंनायसै दा बेबायदिनो सेलनि बाथ्राखौ खोनानानै बोराय बुरैया सानखांनायसै हाब थालखौ होननानै गायोब्ला जुदि थारोना, दान्दिसे समावनो जायोब्ला जोंबो थारुनखौ रुनानै गायनोसै ना मा होननानै बोराय बुरैखानिबो सावरायलायनोसै थिग बेबायदिनो सेलनि बुंनाय बाथ्रा आ मुथाबै बिसोर मा बोराय बुरिया थारुनखौ मा रुनानै गायनायसै जेब्ला बोराय बुरिया थारुनखौ रुनानै हा सिङाव फबनानै गायनायसै अब्ला गायनानै जेब्ला बोराय बुरिया न'आव उन्दुना फानसै अब्ला अखानायनायसेां सोरां सि नायफैब्ला बोराय बुरैया नुफैबाय मा थार' न मा बेयाव गैला सियारफोरा जानानै बेयाव मा गावनि जाखिनि जाखांनानै थिननानैसो हमना गारांजोबबाय दा फिन बेबायदिनो जेब्ला बोर बोराय बुरै आखानिबो ज' ज' जानानै बुरनानै नायोब्ला मा बिसोर मा खिखौसो मोनबाय दा बिसोर फिन सियाल सों बोराय बुरिखानायबो माबा मोनसे सोलो बाहायनायसै मानो होनना बुङोब्ला बोराय बुरैयाथ' सियारखौ लिंहरबा सियारफोराथ' फैनाय नङा गिनानै थिग बेबायदिनो बोराया मा सालु खालामनायसै सानसेखालि समाव मा बुरिया बुंनायसै सियालखौ ओ आबौ आबौ जोंहानि बोराया मोनसे जोबोद गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै दं नोंसोरो एसे खबर लाफैनो हागोन नामा थिग बेबायदि बाथ्रा बुंनायलाय सिमालफोराबो बोरायखौ गावनि भिउ बायदि सानोमोन नालाय बिसोर मा बोरायखौ जमा जमा जानानै नायफैनायसै थिग बे समावनो मा जानायसै, बुरैया जेब्ला सियाला बोराइनि न'आव जमा जमा हाबयो बिबौखौ नायनो थाखाय, अब्लाबो मा बुरिया दरजाखौ फांफेरनायसै आरो थिग बेबायदिनो बोराया लावथि गंसे लानानै सियार खौ दुम दुम दाम दाम दुम दुम दाम दाम बुनाय सै आरो। थिगबा बिदिनो बुरियाव बाहेरायाव थानायनि सल' खनबाय थानायसै मासे एंगारलांबायहाय बोराय मानै ओंखारलांबायहाय बोराय, माथाम ओंखारलांबायहाय बोराय, गासैबो ओंखारलांजोबबायहाय बोराय, बेबायदिनो बिसोरो मा बोराया सल' खननायसै आरो। बेबायदि दा नोंथाङाबो आंनो बिनि सायाव मोनसे गोमोथाव सल'बाथा खोन्थानो हागोन नामा होननानै बेखौ आं सानो आरो।
नोंथां हागोन। जोंहा गोदोनि सल'बाथा बुंङो, नङा होमब्ला। गोबां सल'बाथायानो गोदो निफ्राय जोंहा दासिमहालागि ओ थांनानै दं। लोगोसेनो खायसे खायसे सल'बाथाया गोमालांनो हमबाय। गोबां जोंहा सल'बाथा दंमोन। दानैसो नोंथाङा बुंनानै थांबाय। ओ जों फिन खेबसे बुंबावनायोब्ला जोंहा आसागि बैसागोनि सल'बाथाखौबो बुंनो हायो। लोगोसे ओ मोनसे सल'बाथा बुंनो सानदों आङो। गोदोनि जि जोंहा मोनसे गामियाव सासे मोनबारु मोनबारु माहाजोन दंमोन बेयाव सानै ओ सासे दाहोना आरो सासे रुवाथि ओ थायोमोन जोंहा बै ओ सानसेखालि जि माइ गायबाय थानाय ओ बोथोर। जि दैज्लां बोथोर, बै दैज्लां बोथोराव जेब्ला बै मोनबारु माहाजोननि दाहोनाया ओ ओ मो दुब्लियाव बेरेफुंजानो मोसौ हैनो थाङो, अब्ला बै मोसौ हैनाय समावनो बे दाहोनाया ओ हाग्रानिफ्राय मोसा ओंखारबोदों एबा मोसा नुदों गाव मोसा नुदों होननानै मोसा मोसा गाख्रावनानै ओ राय राजोफोरखौ जे थगायनाय, बै जाथाय जादोंमोन ओ थगायदोंमोन रायजोफोरखौ थगायदोंमोन, बै गाख'नाय लोगो लोगोनो रायजोफोराबो ज' ज'यै बिदा होनानै खाथिसिम थांदोंमोन। बिनि उनाव, ओ दाहानिया बिसोरखौ थगायदोंमोनसो ओ बिनि बे जाथाय जोबखांनायनि उनाव सानसेखालि फिन खेबसेबाव जेब्ला दाहोनाया जि मोसौहैनो थांबावो, अब्ला
औ नंगौ नोंथां।
मोगथां महरावनो जि मोसाया नुजाफैदोंमोन अब्ला बै मोसाखौ नुनानै दाहोनाया बाखावनानै बियो सिगांनि खेबसेयाव थगायनाय नाय ओ गामिनि सुबुंफोरा ओ मोनबारु माहाजोननि जि दाहोना बै दाहोनायनि सायाव फोथायनाय गैयामोन। ओ बिदिनो गामिनि मानसिफोरा फोथायैलाय
औ
जि सानाय लाबाय बेयो थगायदोंसो बेयो जोंखौ दाख्लैबो थगायखांबाय बिदि साननानै लाबाय थिग बेबायदिनो ओ बियो ओ मोनबारु माहाजोननि दाहोनाया। दसेजों साजादोंमोन बेयो ओ सैथोआवनो मोगथां महरावनो नुजा मानानै ओ बै मोसा मासेजों जाजानो हमबाय जाजाबाय। बे ओ सल'बाथानि जोहै जों बेखौ फोरमायनो हादोंदि एबा मिथिनो मोनदोंदि जोंहा सुबुं माहारि थगायोब्ला बैफोरबायदि दाहोननि जि फिनजथायाइ एबा सल'बाथा बैफोर सल'बाथाया मोगथां महर मोननो हायो एबा बिदि जानो हायो आरो बैफोर ओ जोंहा सल'बाथा नङा होमा सल'बाथाया दानि जुगाव फैयै फैयै गोबां लेखाफोरावनो लिरजानो हमबाय। जोंहा सल'बाथाफोरखौ गोबां बिबांनिनो गोदो गोदाय खुगा खुगा सोलिबोबाय थायोमोन नाथाय बैनि रावबो जि सुजुगिरि एबा लिरगिरि थायामोन। बै सल'बाथाफोरानो दानि जि गोदान मुगा जुगाव फैयै फैयै फैनानै ओ ओ बुथुमगिरि एबा लिर थुमगिरि बै लिरथुमगिरिफोरजों बुथुमगिरिफोरजों बै दानि जुगनि जि
औ नोंथां।
फरा बिजाब बैफोर फरा बिजाबाव बेफोरखौ सेबखांनाय जाबाय एबा सेबखांनाय जादों। जोंहा बै नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंनाय बां जोंहा बै गोदोनि जि सल'बाथा बै बेफोरखौ मोगथां महर दोनबाय थानो एबा गोथां महर दोनबाय थानो थाखाय मा खालामनो गोनां?
औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां। दा जोंना
खोनादोंना नोंथां?
आं जोबोर गोजोननाय मोनो फिन खेबसे माब्लाबाफोर समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै। नोंगौना नोंथां। औ दे होमबा नोंथां ना गोजोन्थों। औ नोंथां औ दे। ज ज सबायखर थाबाय।